औ नोंथाङा
हेल' नोंथां।
औ खोनादों नोंथां?
खोनादों ना नों
खोनादोंना नोंथां? औ खोनादों। नोंथाङा खोनादोंना खोनायाखै? औ।
खोनादों नोंथां।
औ औ। खोनादों दे नोंथां
औ नोंथाङा मा खालामदों दा
औ आं जिरायनानैनो दङ नोंथां
औ अ आङो नोंथांनाव बिफां लाइफांनि सोमोन्दै सावराय नोजों नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ औ सावरायजागोन नोंथां।
नोंथां होनबा आङो। बिफां लाइफाङाथ' जोंनि थाखाय मोनसे गोनांथार
औ
आरोना नोंथां बिफां लाइफां गैयाबा जों थांनानै थानो हानाय नङा आरोना नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
बिफां लाइफाङानो जोंनि थांनानै थानायनि मोनसे गोनांथार आरो गोनांथार बाहागो आरो नोंथां बे बिफां लाइ बिफां लाइफाङा जोंनो अक्सिजेन होयो
औ जों जायखौ हां लायो जाय औ बेखौ होयो आरोना नोंथां
जोङो जोङो बे बुहुमाव बुहुमाव बिफां लाइफां थानायनि थाखायसो थांनानै थानो हादों आरोना नोंथां जोङो जुदि बेलेगाव जोङो थांनानै थानो हानाय नङा आरोना गुबुन ग्रह'फोराव मानो होनोबा बेयाव बिफां लाइफां गैया नालाय नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
जों ओरैनो गोबांखौ नुयो जे अ माबा बेलेग ग्रह'फोराव थांनानै नायनाय नाथाय बिसोर बिसोरो गोबावनि थाखाय थां थानो हाया आरोना नोंथां बिसोरो ओरैनो रिसार्ज खालामनोल'सो थाङोन ना नोंथां
औ औ
बिफां लाइफाङा जोंनि गोबां खामानियाव बाहाय जायो जोंथां बिफां लाइफाङा जोङो अक्सिजेन होयो अक्सिजेन आरो जोंनिफ्राय बिफां लाफाङा कार्बनडाइ अक्साइड गेसखौ लायो आरो
औ औ
औ सोलाय सोल' खालामो आरो जोङो बिफां लाइफांजों बिफां लाइफां लाइफांजों आरो मानसिजों आरो
औ नोंथां
बिफां लाइफांखौ जोङो ओरैनो गोबां खामानियाव बाहायजायो जेरै देक्स बेन्स
औ
बानायनाय
बानायनायफोराव बा खामफ्लाय औ काट बेफोरबायदि बानायनायाव बाहायनाय जायो आरो ना नोंथां औ
आरो बिदिनो गोबां खामानियाव बाहायो आरो नोंथां दंफां लाइफांखौ
औ दंफां औ दंफां लाइफां होननानै बुंङोब्लाथ' जोंना न' गोबां दङ दंफां लाइफांफोरा ओ जेरै बेहाय जोंना ओ गाम्बारि ओ तिथासाफ ओ बिदिनो साल सिगुन बेफोरबायदि बिफां फोरा गोबां दङ आरोना बिदिनो माने गोबां बिबां ओ गोबां माने बिफां लाइफांफोर दङ जायनि मुं खौ जोङो गासैखौबो माने बुंजोबनो हाया होननाय बायदि आरोना नों औ औ औ बिफां लाइफां नङाब्लाथ' जों थांनो हाया होननानै नोंथाङानो बुंखाबायानो ओ औ दिनै जोङो बिफां लाइफां बिफां लाइफाङा बिफां लाइफांनि थाखायसो जों थांनानै थादों बा बिफां लाइफां नङाब्ला जोंजों लोगोसे जिब जुनारफोराबोथ' दिनै थांनानै थानो हानाय नङामोन मानो होनबा बिफां लाइफाङासो जों ओ दिनै जिब जुनारनो आदारखौ होयो आरो ओ जों ओ सुबुं माहारि न' सुबुं माहारिनोबो माने हां लानायाव हेफाजाब होयो बेफोरबायदि आरोना नोंथां ओ बिफां ला लाइफां गैयाब्ला जोंना खरान जायो बिदिनो ओ ओ बिफां लाइफाङा बिफां लाइफांनि बिलाइ न' बिलाइफोर खौ जो बिलाइफोरखौ जानानै दिनै जिब जुनारफोरा थांनानै थानो हायो बिदिनोथ' जोंनाव बिफां लाइफाङा ओ गोबां दङ ओ जेरैहाय जोङो जोंनि आसा आसाम न हादसानि आसाम हादोरसानि मा माहारियारि बिफां होननानै बुङोब्ला जोङो हलं बिफांखौ बुंनो हायो ओ बेफोर बायदि आरोना ओ बिदिनो जोङो दिनै ओ हाग्रा बारियाव हाग्रा बारि होननाय लोगो लोगोनो जोङो जोंनि हाग्रामाफोराव जोंथ' ओ गासैबो बे हाग्रामाफोरा जोंना बे बिफां लाइफांजोंनो बुंफबजोबनाय जायो नङा होमबासै नोंथां ओ बेफोरबायदि आरोना बे हाग्रा हाग्रामायाव थानाय गासैबो जिब जुनारफोरा बे बिफां लाइफांनि बिलाइफोरखौनो जानानै थांनानै थानाय खौ जोङो नुनो मोनो ओ बिदि आरोना नोंथां ओ बेनिखायनो ओ जोङो ओ जोंथ' दा बिफां लाइफांखौ जों ओ बोसोर फ्रोमबो न' बुहुम नाङैनो आबहावा सान आबहावा सानाव बा ओ बा जुन बा जुननि आबहावा सानाव जोङो बिफां लाइफांखौ गायनाय नुनो मोनो गासैबो ओ जायगायावनो ओ बुहुम नाङैनो बेफोरबायदि आरोना नों थां ओ बिदिनोथ' जोङो बिफां लाइफांखौ जोङो न' बां ओ लुनायाव लुनायावथ' ओ नांगौ जाखायो ओ बिदिनो बन जोङो ओंखाम ओंख्रि संनायाव यावबो जोङो बेखौ बाहायनाय जायो आरो ना बिनि दालाय दालायफोरखौ औ बा दंफांखौ दाननानै बेफोरबायदिनो फिसा फिसा बन खालामनानै जोङो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना ओ बेफोरबायदिनो ओ बेजों लोगोसे जोङो जोंनोथ' दा बिफां लाइफांखौ नांगौ जाखायो ओ हाबा बिबाफोर जायो ब्लाबो जोंनो बेफोरबायदि ओ हाबा हुखा न' बिबाफोर जायोब्ला जोंनो बे बंफां लाइफांनि बनखौ नांगौ जायो आरोना नोंथां औ बिदिनो न' ओ लुनायावथ' जोङो खाट बाथाम इफोरबायदि खालामनो थाखाय जोंनो नांगौ जायो ओ बिदिनो टक दा होननानै बुङोन' जोङो जायखौ बेफोरखौ बानायनायावथ' नांगौ जाखायो बिदिनो जोङो गोबां मुवा बेसादफोर बानायनो हायो दंफांजों जेरैहाय मासि टेबोल बिदिनो ओ ओ बिसिना न' बेफोरबायदि आरो ना बिदिनो आलना जेरैहाय सि दोनग्रा आलना आलमारि बेफोरबायदिखौ जोङो बानायनायखौ नुनो मोनो आरो ओ ओ मिस्त्रिोफोर मिसत्रि दंफां मिसत्रि होननानै बुङोब्ला बुंब्लाथ' जोङो बुंनोनो नांखाला बिथांमोनहा गोबां ओ माने गावसोर जाबायदि हायो बेफोरबायदि माने मुवाफोरखौ बानायनानै लायो आरोना नों बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो गोबां ओ बिदि बिदिनो नांगौ मुवाफोरखौ बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो
औ
बिदि आरो
बिफां लाइफांनि बिफां लाइफांजों लोगोसे जोंनो बिलाइफोराबो बिफां लाइफांनि बिलाइ फोराबो हेफाजाब होयो जेरैहाय जोङो ओ बिफां लाइफां बिफां लाइफांनि बिलाइ न' बिलाइफोरा सिरियोब्लाथाय बिलाइ गोरान फोर सिरियोब्लाथाय बेफोरनो सेवनानै जोंनि हासार महरै हेफाजाब होयो बे बिलाइफोरानो जोंनो बेफोरबायदि आरोना ओ बायदि जोङो मैगं थाइगं गायनाय बा आबाद मावनायफोराव हेफाजाब मोनो आरो ओ बिदि आरो बिफां लाइफां होननानै ओ बिफां लाइफांफोरा गोबां माने बेसेन गोनांबो दङ जोंना न' जेरैहाय जोंना साल सिगुन् बेफोरनो जोंनि ओ गोबां माने बेसेन गोसा बिफां होननानै जोङो बुंजायो आरोना नोंथां बिदिनो बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो ओ बिबार बा फिथाइ सामथाइफोरबो जोङो मोनो बिफां लाइफाङा जोंखौ गोबां माने हेफाजाब होयो आरोना नों थां जेरैहाय फिथाइ सामथाइ होनानै जेरै थाइजौ थाइजौ बिफाङा जोंनो थाइजौ फिथाइ होनानै जों ओ थाइजौ थाइजौ फिथाइखौ जाहोनानै गोजोन होयो बेफोरबायदि आरोना नोंथां बेफोरबायदिनो ओ गोबां दोङो गय बिफां गय बिफांनिफ्राय जों गय बिफांखौ गायनानै गोबां जोङो दिनै ओ मुलाम्फा जानायखौ नुनो मोनदों बा गोबां बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनदों गय बिफां गायनानै आथिखालावथ' गासैनिबो न'खरावनो जोङो गोबां गय बागानखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां बेफोरबायदिनो गय फिथाइ जोङो गय बिफां गायनानै गय फिथाइखौ फाननानै जोङो रां मोनो बेफोरबायदि बिदिनो जोङो थालिर बिफां थालिर बिफांफोरावबो थालिर बिफांनिफ्राय जोङो थालिर फिथाइ थालिर फिथाइ मोनो बे थालिर फिथाइखौनो जोङो फाननानै जोङो ओ रां मोनो बेफोरबायदि आर ना थालिर बि थालिरनिबो जोङो बागान खालामनानै जेरैहाय जोङो ओ बेखार खालामनो हायो आरो ना बेफोरबायदि आरो फालांगि खालामनो हायो थालिर बिफांनिबो ओ बेफोरबायदि आरो फिथाइ बिसोरनि फिथाइखौ फाननानै बा बे थालिर बिफांनिफ्रायबो आरो मा मोनबावनो हायो जों नोंथां ओ फिथाइजों लोगोसे बिनि मैखुन होननानै जि जोङो जाय खौ बुङो मैहुम न' बेखौबोथ' जोङो जायो ज जेराव जोंनि देहा हायाव गाराय गुराय जायोब्लाथाय रानो होननानै बुङो जों जायखौनो बेखौ जायोब्लाथाय बेफोरबायदि आरो ना नोंथां बेजों लोगोसे बि थालिर बिफाङा जेब्ला जोङो फिथाइ थायनानै जोङो ओ ओ फिथाइ थाइखाङोब्लाथ' खेबसे फिथाइ थायखांनानैथ' थालिर बिफाङा थ गाया नालाय बे बिफांखौ जोङो दाननानै ओ ओंख्रि संना जानो थाखाय खारैफोरखौबो बानायनो हायो बेनिखायनो खारदै जोङो जायखौ खारदै होननानै बुङो। बेखौ बानायनो हायो आरोना ओंख्रि संनायाव बाहायनायखौ
औ आरो बे खारदैनि दामाबोथ' गोबांना नोंथां
हो औ
बे खारदैनि दामा बिराद गोबां ना नोंथां
औ औ औ आथिखालावथ' गोबां जानो हमबाय मानो होमबा गासैनिबो न'खराव जोङो थालिर बि फांखौ नुनो मोनला बा ओ बा थालिर बिफांनि ओ खारै खारदै बानायनायखौ माने गासिबो बानायजोबला नालाय बिनिख खायनो माने ओ एसे माने ओ बेसेनखौ गोसा जानायखौ नुनो मोनो आरो। ओ बिदिनो। ओ बिदिनो गोबां दङ जोंनाव सिलिखा न' सिलिखा बि फांनिफ्राय जोङो गोबां मोनो बि बिदिनो जोङो बिफां लाइफांनि बिलाइ गो खोनानै खोनानाय बायदिब्ला गोदो गोदायनिफ्राय माने ओ बिजाबफोराव मोननाय बायदिब्लाथ' जोङो मिथिनो मोनदों बिफां लाइफांनि बिलाइफोरनिफ्रायनो जोङो ओ जेरैहाय जोंनि सिफोरनि गाब न' खुन्दुंफोराव होनाय गाबफोरा बिफां लाइफांनिफ्रायनो मोनो होननानै जोङो मोन ओ मोनथिनो मोनदों बिजाबफोराव। बेफोरबायदि आरोना नोंथां बिदिनो।
आरो बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो बिबारफोर बिबारफोरखौबो जानो हायोना नोंथां?
हो औ।
औ।
मा बुंदों नोंथाङा आं
दामाने ओ बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो दामाने जेरै खारं खान्दायफोरनिफ्राय खारं खान्दाय
औ औ खायसे खायसे बिबारफोरखौ जानो हायो आरो औ नोंथां। बेफोरबायदि आरो।
आरो बे खारंखान्दायनि बिलाइखौ एम्फौ फिसिनायावबो
औ एम्फौ फिसिनायावबो हेफाजाब होयो बिफां लाइफाङा गोबां जों सुबुं माहारिनो गोबां फाजाब होयो आरो हां लानायजों हां लानायजों लोगोसे गोबां ओ जानाय लोंनाय बा बेफोरबायदियावबो हेफाजाब होयो बिदिनो जोंनि ओ सुबुं माहारिनि थांनानै थानायाव ओ गोबां हेफाजाब होयोखौनो होनना बुंजायो आरोना नोंथां। ओ नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय। जोंनाथ' दा समाबो जाबाय नालाय नों
औ आंबो मिथि थिखौ मिथिनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों नोंथां।
औ औ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां औ।